नोंथां औ।
उह नोंथाङा दायो मा खालामबाय दं?
औ आं दा ओरैनो दङ नोंथां।
औ।
औ।
नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय मोनसे आयदानि सायाव माने उह रायज्लायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामदोंमोन आरो नोंथां। नोंथाङा उह दसे सम समखौ होनो हागोन ना?
जागोन नोंथां।
औ जागोन दे नोंथां। बिदिब्ला जों आयदाखौ माने उह आवगायलांनोसै उह जेरै जोंना उह बर' हारि एबा बर' सुबुंफोराथ' जोंना गोबां रोखोमनि ओंख्रि जायो नङा होमब्लानो औ बिदिनो माने जोंना उह बर' सुबुंफोरा जेरै ओंख्रि संनानै जायो बिदिनो मा मा ओंख्रिखौ माने खहाबथाव मोनो जोंनि बर' सुबुंफोरा बेनि बागै नोंथाङा एसे गुवारै फोरमायनानै होदो आरो।
औ जागोन नोंथां औ। बुंनो थाङोब्लाथ' जोंहा माने जों बर' सुबुंफोरा माने बांसिन खारै मैगंखौ जानानै बांसिन मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जेरैहाय जोंहा अनला खारै बेबायदिनो सबाय ओंख्रौ बेबायदिनो आरो माने जोङो गोबां जेरै खारदै खारै बेबायदिनो माने जोहा माने गोबां जों गोबां रोखोमनि मैगंखौ जों गोबां खारैदोबो जोङो थावजोंबो गोबां माने जाजायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
औ जोंहा माने अनला खारैयाथ' जोंनि माने गोबां माने जोंनि बर'नि मोनसे मुंदांखा ओंख्रि आरो नोंथां। औ जोंहा बेखौ माने उह माने जोङो बेखौ बर'नि माने हाथासुन नि होनायावबो जोंहा माने बे अन अनला खारैखौ गोनांथार आरो नोंथां। औ बेखौ जोङो माने नांथारगौ आरो जों बेखौ अनला खारैखौ जों गारनो हाया। औ बेबायदि। बिदिनो जोंहा माने बेबायदिनो अनला खारै संनायावबो जोंहा माने एसे खस्थ' थ' जाया नङा जायो आर
औ जायो नोंथां औ।
नो जोंहा माने जों अनला खारैखौ जों न'नि माइरं जानाय माथा माथा माइरं जों जायखौ ओंखाम जायो जों बेखौनो माने अनला खारै संजायो आरो नोंथां। औ बेखौ जोङो माने औ। एसे जोङो बेबायदिनो मोजोमसेफोर लानानै जोङो बेखौ माने खुैरैफोराव आव सोमनानै दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नोंथां।
ओमफ्राय जोङो बेखौ दसे सम सोमनायनि उनाव गुरै जानायनि उनाव जों बेखौ माने आथिख खालावथ' जोंहा माने बेबायदि दिंखिफोरजों सौनानै जाला नोंथां। औ जोंहा माने जोंहा बयहाबो न'खर न'खर बेबायदिनो ओ कारेन्टनि माने ग्रेन्डार था यो नालाय नोंथां औ बेफोरावनो दायो खम समनि गेजेरावनो माने बे अनला खारैखौ गुन्दै बानायनानै माने लायो आरो नोंथां। ओ बेनिफ्राय जोंङो औ जोंङो बेखौ अनला खारै जानोबाथ नोंथां जोंना खारैनि गोनां नालाय। औ जोंहा माने खारैफोरखौबो जोंङो माने अनला खारै संनो थाखाय। थियारि खालामनानै लाखानाय जायो आरो नोंथां औ औ बेनि। ओमफ्राय जोंइंआ माने जोंहा माजों सङो माजों संना जानो होनोब्ला जोंहा माने अन अनला कारैजं जोङो माने गोबां माने बेदरफोर नाफोर बेबायदि। बिदि संनानै जानो हायो आरो नोंथां औ जोंहा जेरैहाय। अमा बेदर दाउ बेदर औ बेनिफ्राय जोङो माने औवा मेवाइखौबो जोङो गोबां माने ओंहो अनला खारैजं संनानै जों मानेगो ओं गोथाव मोनो संनानै जानानै औ बेनिफ्राय जोङो बेनि अनगायैबो। जोंहा माने मुला खुथि बेफोरजोंबो जों गोबां जायो आरो नोथां। दा औ बेनि। ओमफ्राय जोंहा माने सबाइ ओंख्रि औ सबबाय ओंख्रिखौबो जों माने। जों जानानै गोबां गोथाव मोनो माने गोबां खहाबथाव आरो नोंथां। औ बेनि अनगायैबो जोंहा माने। नारजि फाथो माने फाथो जायनिफ्राय जों फोराननानै बेखौ नारजि मोन। संनोहोयो औ बेबो माने। गोबां माने गोथाव ओंख्रि आरो जोंनि बर'फोरनि थाखाय। औ नारजि मैगंखौ। जोङो माने नारजि मैगं माने ओरैबायदि खहाबथाव आरो माने जोङो बेखौ। खनसे जों माने बेखौ जाया होननानै बुंनो हायो आरो नों। बां औ जोंहा मानि। बेखौ अमा बेदरफोरजों अमा बिबुफोरजों सङोब्लाबो माने गोबां गोथाव खहाब। थाव जायो आरो नोंथां औ बेनिफ्राय जोंहा माने। नारजिखौबो जोंहा माने बर'नि नारजिखौबो जों माने गोबां खामानि होनो बाहायनाय जायो औ जेरैह जों जोनोमथार औ गामि फोराव माने सोरबाहाय सुबुंफोर थैयोब्ला जोंहा माने बेखौ माने नारजि अरगारो। औ बेनिफ्राय दाहा एंगारनायावबो जोङो माने नारजिखौ नांथारगौ आरो नोंथां। औ औ नारजि खौ होआब्ला माने नारजि दाहाय एंगाराव माने नाजि ओंख्रिखौ सङाब्ला माने जोंहा माने बेबायदिनो सुवा सुथियानो खारा होननानै। बुं आरो नोंथां औ माने। औ बेबायदिनो बुंनाय जायो ओ जेरै नारजि ओं। ख्रि आरो जोंनि अनला अनला ओंख्रिजों माने बेखौ जोंनि बर' समाजाव माने गो बां गोनां आरो जोंहा माने बे मोननैखौ नांथारगौ आरो नोंथां औ ओ। बेनि अनगायैबो जोंहा माने गोबां गोखा गोखै ओंख्रि दंङ बेबायदिनो जोंहा हाग्रानि खाबथिंनाय। औ जेरैहाय जोङो माने। जारि ओंख्रिजों जारि ओंख्रिफोरखौबो माने। नाफोरजों संनानै माने संनानै जानानै गोबां गोथाव मोनो। औ माने आरो गोबां गोथ थाव मोनो जोङो दानियाथ' जों माने बेफोर जारिफोरखौ जोङो जोंनि ओनसोलफोराव नुनो नो मोनो जाबाय नोंथां औ औ माने जोङो बेखौ हाथाय बाजारफोरनिफ्रायसो बायनानै ला बोनांगौ जायो दान दाहाय जोङो औ बेबादिनो जोंहा मानि मुनि जों जायखौ माने मेसें बोथोराव नारा थिलिफोराव खानानै मोननाय जायो‌ अ ओम बे माने माना मुनियाबो जोंनि देहानि थाखाय माने जोबोद मोजां आरो नोंथां। औ बेबायदिनो जोंहा आरोबाव माने थाइगिर थाइगिर मे थाइगिरजों ना होनोब्लाथ' जों माने गो बां गोथाव मोनो औ बेबायदिनो जोङो थाइ गिरजों नाफोरखौबो जोंहा माने जों जानानै गोबां गोथाव मोनो आरो जेरैहाय जोंहा एम्फौ लाथा औ जोङो बेखौ माने फ्राय माने एम्फौ लाथा होनोब्लाथाय जोङो माने बेखौ गोबां दाम होनानैबाबो जों बेखौ हा थाइ बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै जानाय जायो आरो जों नोंथां औ बेबायदिनो जोंहा जोङो बेखौ माने रुगारनानै जोङो बेखौ थावजों फ्राय एवनायबो जायो आरो जोंहा मैथा मै थाजों आरो सिंग्रि मैखिफोरजों जों माने संनानै गो संनानै गोबां जानो मोजां मोनो आरो नोंथां औ जोंहा माने गोबां खहाब- जोंहा जोंनि बर' समाजाव माने गोबां खहाबथाव खहाबथाव ओंख्रिफोर दङ' आरो नों थां दा जों संनानै जानो रोङोब्ला औ नोंथाङा बे एसे माने बे बर'नि ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां ओ बर'नि ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोंना ओ जोंनि बर' फोरा माने गोबां ख्रिखोनो जानो गोथाव मोनो माने जोंना बेफोरबायदि बासिख'नाय माने मोजां नङा ना बा सिख'नाय ओंख्रि गैया आरो नोंथां। जेरै नोंथाङासो दानिजों बुंलांखानाय बाय दि जोंना ओ नारजि आरो बिदिनो अनला बेफोरथ' जोंनि बर बरनि माने मेन ओंख्रि आरो ओ जेरै जोंना ओ अनला नारजि जि होननानै बुङोब्ला बर'नि ओंख्रि होननानै माने गुबुन सुबुंफोराबो मिथियो आरो जोंखौहाय। औ बिदिनो जोंना ओ बर' सुबुंफोरा न'आव जानायनि अनगायैबो जोंना बैफोर मैगंखौ जेरै नारजिजों अमा जेरै ओ लखेल जा दाउ जोंहाय बिदिनो अनला, बेखौ जोंना ओ हटेलफ्रावबो फाननानै गो बां रां खामायगासिनो जोंनि बर' सुबुंफोराहाय नोंथां। ओ बिदिनो जोंना ओम जोंना न'फोराव जानायनि अनायैबो बेफार खालामनायनि अनायैबो जोंना अनलाखौ माने ओ गो बां खामानियावबो जोंना जेरै नांगौ जाथारो जेरै नोंथाङा बुंनाय बायदि हाथा खुरनाय बै हाथा खुरनायाथ' जोंना बै अलाखौ नांथारौ जोंना ओ हाथा खुरनायावहाय बै अलाखौ जोंना खैना गोदाननि आखाइजोंहाय संनानै गामिनि रायजो राजाफोरनो जाहोनाय जायो आरो नोंथां। औ जोंना औ अनला खारैखौ जेरै मोननै महराव संजायो जेरै जोंना गोखै आरो खारै जोङो मैखि आरो खारै होनना बुंनो हायो ओ अब्लाबो जोंना हाबायाव जोंना बै खारैखौसो माने बांसिन होनाय जायो आरो नोंथां औ आरो बिदिनो औ नोंगौ नों नोंथां आरो हाबाल' नङा नोंथां जोंना जेरै ओ साहित्य सभा जायो बर'फोरनि जेरै बाथौ फुजाफोरबो जायो बेफोरावबो जोंना आथिखालाव अनला खारैसो होसै आरो नोंथां। ओ बिदिनो जोंना अनला खारैया माने गोबां माने मख'थाव ओंख्रि होननानै बर'फोरनि सिनाय जानाय ओंख्रि जानानै दं आरो नोंथां। बिदिनो गोबां कर्म'फोरावबो बिदिनो गोबां मिथिंफोरावबो जोंना अनला खारियासो बाहायजासै मानो होनब्ला जों सुबुंफोरा ओ दालिफोरखौ माने जानो मोजां मोना अनला खारैखौ माने गोबां जानो मोजां मोनो आरो नोंथां। बिदिनो जोङो जेरै नारजि जों औ औ खहा जाया औ नोंथां ओ जेरै जोंना औ औ बिदिनो जोंना खारै बानाय खारै बानायनायावथ' जोंना जेरै ओ थालिर बिफांखौ नांगौ ओ बे थालिर बिफांनि बे जोंना खारै जायो नालाय नोंथां ओ बिनिखायनो जोंना ओ अनला खारै जान नाथाइ जोंना खारै नांथारौ नालाय नोंथां बेखायनो जोंहा आथि ओ गोबां दाम थांबाय जे खारैनि बेसेनाबो गोबां बांबाय आरो नों थां ओ बिदिनो जोंना ओ खारैनि अनगायैबो मैखि जाजायो जोंना अ मैखिखोहाय ना बांसिन नाजोंहाय जानाय जायो आरो नोंथां ओ जेरै जोंना बिरखंफोरखौ माने जिरनानै हो होन जायो आरो ननो बेवहाय बिनो जोंना गोबां गोथाव जायो जानो जोंना। नारजि बिदिनो नारजिबाबो नारजिजों अमायाबो माने गोबां गोथाव जायो आरो जोंना। ओ जेरै नारजिजों अमाखौबो बिदिनो जोंना ओ नारजिखौबो ओंख होजानायनि अनगायै माने गोबां खामानियावनो बाहायनाय जायो ओ मानसि सु सुबुं गोमाबाबो जोंना नारजि अरगारनाय जायो आरो जोंना नख'रनि ओ खाथि सोरजों। बा नांलाय-खमलाय जाना सोमोन्दो एरायनो‌ नाग गेरबाबो नारजि अरगारलायबानो माने सोमोन्दो गोमायो होननानै बुङो जोंनि बर' सुबुं। फोदा नोंथां बिदिनो जोंना गोबां ओंख्रि दङ हाग्रा बंग्रानिफाय खांथिंनानैबो जोंना गोबां। सुबुंफोरानो जायो आरो बिदिनो। ओ थास'फोरखौथ' जोंना गोबां सुबुनो जायो दाथ' जोंना था बिबारनि ओ माने सिजेन होनना बुंनो हायो जोंना थास' बिबारखौबो माने गोबां सुबुं। दान जागासिनो आरो ओ बिदिबा नोंथा जोंना ओ। जाबायमोन दोननायनि समा जाबायमोन नोंथां ओ। नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय नोंथां ओ। नोंखौ उनाव लोगो मोनलायफिनसै गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथां।